औ नोंथां।
आं नोंथांखौ हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओं बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ जों दोरोङारि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जोङो बर'फ्रा रायजो जाबोदों बै समनिफ्रायनो जों बर' फोरा गोबां ओंख्रिखौ जोङो ओ जाबोयो जेरै खुमब्रा अनला बिदिनो नारजि अमा बिदिनो जोङो ओ साम'जों आरो बिदिनो सबायजों सबायजों आरो दाउ बेदरजों बेफोरबायसा ओंख्रिखौ जों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबोदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथां जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां ओंख्रिखौ जोङो खनसायनानै जायो जेरै गोखा गोखै नङा होमबा नों थां जायखौ जोङो खिफि लेवानि होननानै बुङो खिफि बेन्दों माना मुनि बिदिनो जोङो दायोथ' दैज्लां बोथोर जोङो दुब्लि फोथाराव जों सिब्रु मैगंखौ जों मोनो नङा होमबा बेफोरखौ जों बर'फोरा ओंख्रिजों माने आलुजों जों भाजा संनानै जोङो जायो आरो सिबुं मैगं बो जोंङो ओंख्रिजोंबो जायो जेरै खारै ओंख्रै खायफाया दिनै थावजोंबो जायो। मानोना बर'फ्रा खारैखौ जानो मोजां मोनो आरो बर'फ्रा जोङो खारै ओंख्रिबो गोबां जायो आरो। जेरै अनला होननानै बुङोब्ला जोङो खारं बिबारनि अनला लाइ बिला मुला बिलाइनि अनला बिदिनो जोङो थाइगिरनिबो अनला जायो आरो जोङो गोबां समाव मुला बेदर गोराननिबो अनला जायो नङा होमबा जेब्ला नोङो एबोल एबोल नोङा मुला मुला जागोन बा मुला बेदर नोङो फानग'लायनो हायि जुदि नोंङो एबोल एबोेल थायोब्ला जोङो बर'फ्रा बेखौ फोराननानैबो लायो आरो नङा होमबा गोरान फोराननानै लानानै बेखौ जोङो ओंख्रि हिसाबाव जोङो जायो आरो नोङो। अनला जानोब्ला जोङो गिबिआवनो जोङो अनलाखौ जानो थाखाय जोङो अन गुन्दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
अन गुन्दैखौ जों बोरैहाय मोनगोन अन गुन्दैखौ जोङो गिबियावनो जोङो ओ हाफोरनिफ्राय जोङो जावनानै माने देग्लेनानै लागोन नङा होमबा जेरै सानसेनि सिगांआव जोङो माइरंखौ सोमना दोनगोन बा नै घन्टा थाम घन्टानि सिगांआव जोङो माइरंखौ सोमनानै गुरै खालामनानै लायो बिनिफ्राय जोङो बेखौ दिंखिआव बा आथिखालावथ' जोङो दिंखिजों देनायखौ खम नुयो दिंखिनि अनगायै जोङो दायो आथिखालाव जोङो ओ मा होनना बुंगोन ग्रेन्डारफोरजों जोङो मेचिनफोरजों जोङो ओ अन गुन्दैखौ देनानै लायो आरो जोङो अन गुन्दै बेखौ ओ अनला संनायनि गेजेराव जोङो लाइफोरखौ जों अनलाजों सङोब्ला गिबिआव जोङो गोदौ होनांगोन जोङो लाइखौ जोङो गेब्लेहोनानै खारि होनांगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेखौ उन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि फ्रि होनानै जोङो सारनानै होगोन बेनिफाय जोङो खारौवजों जोंङो एरनानै होयो आरो नोंसोरथिं मा होनो नोंथां खारेव बे एरग्राखौ ओ औ खारैजों जोङो एरनानै जोङो बेखौ जोङो जेराव हायाव सिङाव सिथाबै बायसा जोङो एरनानै लायो आरो बिदिनो नोंथांआ जुदि ओ बेखौ जोङो बेदरजों जानो गोसोब्ला नोंथांआ गिबिआवनो नों बेदरखौ एवनानै लागोर रो बा नाजों जानोबा गिबिआवनो नाखौ ओ एवग्रोननानै लाग्रोनो हायो बेनिफ्राय नोङो बेखौ फोंमोननायनि उनाव नोङो गारना ह होब्लानो नोङो बेखौ जानो हागोन आरो बेफोरो जोंनि थाखाय ओ अनला ओंख्रि जानाया बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बेखौ जों बर'फ्रा गोदोनिफाय जायो आरो दाबो जायो बिदिनो जोङो हाबाफोराव जेरै जायखौ जोङो हाबाखौ जायखौ जोङो बेखौ ओ जों मा हाबा होनना बुङो बेखौ नोंथां जोङो हाबा समाव जों बेखौ अनला हाथासुनि हाबा आरो थिग बिदिनो जोङो हाबा गिदिर जेरै ओंखाम जाहोनायावबो जोङो बेखौ जाहोयो हैयो आरो नोंथां अनलाजों लोगोसे ना फिसा लाइ बिलाइनि अनला होननानै जोङो बिदि जाहोनायखौ जों आथिखालाव नुयो आरो हो बिदिनो जोङो अनलाखौबो जोङो गोबां रोखोमै जोङो जानायखौ जों दिनै नुयो आरो आथिखालावबो जोङो जायो आरो बेजों लोगोसे जों साम'अमाखौ जों बर'फ्रा गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जों जायो आरो लोगोसे जोङो नाफामाथ' जोंनि बर'नि एंगार हायै बियो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय आरो जों दासिमबो जों जायो अब्ला नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ आथिखालाव बोरैहाय दोरोंआरि ओंख्रि जानाया बोरैहाय खालामो नोंथांआ एसे फोरमायनानै होदो
आं नोंथां ओ नोंथां ओ माखासेफोरखौ बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो माखासे दोरोंआरि ओंख्रिफोरखौ जोङो जायो एबा जोङो आ संनानै जायो जेरै जों दोरोआरि माने बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो ओ अनला ओ जोंनाव स'बाय स'बाय साम' लोगोसे आरो नारजि बेखौ जोङो गुबै होननानै बुंग्रोनानै लानांगोन जों आमफ्राय लोगोसे आरो ला लाफा खारै जों जायखौ लाफा खारै होननानै बुङो बेफोरबादि ओंख्रिफोरखौ जोङो जायो
औ
औ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ जोङो बोरै जायो होनोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ ओ जोङो बांसिन अमा बेदर एबा आरो बे अमा बिबु बेफोरजों जोङो बां सिन जानो मोजां मोनो एबा बेजोंनो जोङो जायो होननांगोन आरो।
औ।
सो जोङो बेखौ मा बायदि सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ रुग्रोनानै लानांगौ नारजिखौ रुखांनानै लानायनि उनाव जोङो अमा बिबुजों सङोब्ला जोङो अमा बिबुखौ मोजां साफा खालामना सुनानै बा रुफ्रामनानै बेखौ गारनानै सुनानै उनावहाय बेखौ
ओ बानलु मस्ला मस्लि ओ संख्रि बायदिसिना जोङो होनानै मोजाङै एवग्रोनानै लानां जायो बा लाखांनाय एवखांनायनि उनाव बियो एसे ओ मोजां मोननायनि लामायाव फैयोब्ला बा मोनहां जायोब्ला जों बेयाव ओ बै नारजि रुनानै लानायखौ जोङो लुनानै होब्लानो ओमफ्राय गुलुब ग्लब ग्लब गोदौह होनानै बेखौ मोनजासिम ओ जोङो गोदौ ब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जाबाय आरो माने जोबोद जोंनि मोनसे थाव ओंख्रि होननानै बुंनानै लांगोन आरो बेबायदिनो जोङो ओ नारजिखौ
जोङो ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंनि नेमखान थिफोराव जोङो आसारखान्थिफोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो मानसि ओ थैयोब्ला बै मानसिखौ मानसिजों मानसि गोथैजों ससोमोन्दो गारनो थाखाय जोङो जायखौ नारजि अरगारनाय होनो बे हाबायाव जोङो नारजिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ जोंनि ओनसो लाव ओ नुनाय बायदिब्ला जोङो नुनो मोनोदि बे ओ थो मानसिया थैखालिबो जोङो बे नारजिखौ बाहायो ओमफ्राय आरो बै बिनि उनावहा जाय समाव सारादु खुङो बेखालिबो जोङो बे नारजिखौ ओ बयनोबो माने जाहोयो आरो एसे एसे जाहाथे माने बेनि ओं थियानो जाहैबाय जोङो माने बै थैनाय ओ गोथै सुबुंजों जाहाथे दिनैनिफ्राय जोङो जेबो सोमोन्दो गैला जोङो ओ बे नारजि गोखाखौ जोङो माने सोमोन्दो गारनायनि ओ नेरसोन महरै जोङो बाहायो आरो।
औ।
बेबायदिनो जोङो बाहायो लोगोसे आरो जोङो अअनला ओंख्रिया जोंना ओ बो साबसिन मोनजानाय एबा जोङो गोरलैयैनो बानायनानै संनानै जानो हानाय मोनसे ओंख्रि बेबो जोंनो बेखौ संनो थाखाय अन गुन्दै माइरंनिफ्राय ओ देजानाय अन गुन्दैखौ जोंनो नांगौ। बेबायदिनो जों अनलाखौ गुबुन गुबुन बायदिसिना ओ मुवा बेसादफोर होनानै जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो अनलायाव औवा मेवाइ होनानै जोङो संनानै जायो लोगोसे बासिखा बिबारजों अनला बिनि उनावहाय खार' खान्दाय बिबारजों अनला बा सिब्रु बिबारजों अनला
औ।
लोगोसे गाम्बारि बिबारखौबो जोङो सम सम ओ मालााफोराव जोङो जायो बेजोंबो अनला सं नानै जायो ओमफ्राय सेवालि बिबारजों अनला लोगोसे सरजना बि लाइ ओ सरजना बिबारजोंबो जोङो अनलाखौ जायो औ बेफोरबाय ओरैनो माने गोबांओ बिबार माने बिबार हारिनि ओ मुवाफोरजों जोङो बांसिन अनलाखौ जायो होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो बेफोरबायदि जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो। आरो जोङो जायखौ लाइ लाइ बिलाइजोंबो जों जायो। लाइ अनला उ बेखौ होसननानै बेबायदिनो ओम औ
बिथां बुंनाया सैथो आरो जों गोबां जों दैज्ल मेसें बोथोरावबो मोननाय ओंख्रिफोर जेरै नङा होमब्ला नोंथाङा बुंलांबाय जोङो लाफा लाफानि खारै मुला बिलाइनि खारै नङा होमबा बेफोर खौ जोङो नाफोरजों जोङो रदबनानै गोबां जानायखौ नुयो आरो आथिखाल आथिखालावथ' जोङो दैज्लां बोथोर दायो जोङो गोबां जोङो दैसाफोराव बा जोंनि दुब्लि फोथाराव जोङो ना मोनो नङा होमबा बै नाफोरखौ जोङो खोरदै जायखौ जों खोरदै खामरेंगा होननानै बुङो बेफोरजोंबो जोङो रदबनानै जानायखौ जों नुयो नङा होमबा आरो बर'फ्रा खांख्राइ ना बेफोरखौ जोङो दैसाफोराव थांनानै हमनानै जों लाना फैनानैबो जों गोबां जायो जेरै नाखौ खांख्राइखौ जोङो बाथोन जाबोला बिराद गोथाव जायो होननानै गोबाङानो बुङो नङा होमबा फान्थाव ओम बेजों लोगोसे जे जोङो ओ जोबो खुवाबो आरो जेनेबा ना खांख्रायफोरखौ सावनानै जों जुदि बाथोन जायोब्ला बेफोरनि टेस्आनो जोबोद आलादा आरो बेखौ जों बर' फ्रा जायो गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो जोङो ना हमनानै जायो बर'फ्रा आरो बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जेरै नोरसिं बलाइ नङा होनोमबा बेफोरखौ बेखौ जोङो जोंनि बे बारि बागानावनो मोनो आरो जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां ओंख्रिखौ बर'फ्रा खनसायनानै जायो आरो बर'फोरनो थांना थानो थाखाय संख्रि मोनबानो जायो आरो आथिखालाव थ' जों गोबां बर'फोरानो दिनै आबादखौबो मावनानै गावनि फसलखौ दिहुननानै जायो नङा होमबा जों संख्रि मोनबानो जोङो गासै आदारखौ जोङो मिथिंगायावबो मोनो आरो गावबो गायनानै जानो हायो बर'फोरा आरो जोंनि दोरोङारि जानायाथ' गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथां दिनै नोंथाङाबो बुंलां जांबाय लाथा एम्फौखौ जों बर'फ्राथ' गोदोनिफ्रायनो जायो नङा होमबा लाथाखौ जों गाव गथा एवनानैबो जायो बिदिनो जों रोसि जेब जेब खालामनानैबो जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो ओंख्रिफोराव जों गारलानानैबो आलुजों होना जानायखौबो जों नुयो। बेफोरबायदिसानो जों दोरोङारि जानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनियाव जोबोर माने गोहोम खोलैदों आरो आरो आथिखालावबो बर'फ्रा बेखौनो जानाय थांनानै दङ आरो अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबायमोन ओ जोंनि बे सावरायनांगौखौ बेखौनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय।